खोनादोंना नोंथाङा?
औ नोंथां खोनादों।
औ नों नोंथाङा मा खालामनानै दङ दा औ खोनादों नोंथां।
आङो ओरैनो दङ नोंथांनि जिरायनानै।
औ दा जों आबहावानि बागै नोंथांजों रायज्लायजागोन ना? औ मोनसे जायगानि आबहावा होनोब्लाथ' सोरगिदिं मा दं बिफां लाइफां जिब जुनार जा दं बे बेखौनो बुङो नङा हबा मिथिंगा आरो आबहावा बे मोननैया
होमबा माखौ बुङो नोंथाङा एसे आलादा आलादायै फोरमायना होनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां माने मिथिंगाजों आबहावा जोंथ' मोनसे एंगार हायै बिसोरो सोमोन्दो दङ जों बेखौ मिथिखागौ नङा होमबा? मानो होमबा मिथिंगा थाबासो आबहावा थागोन आरो आबहावा थाबासो मिथिंगायाबो थागोन आरो दा बे आरो जुदिबा आबहावा होन मिथिंगा होनोबा माने मिथिंगाया जाहैबाय
बेजों लोगोसे आबहावा होनो बाबो बेनो आरो बे मिथिंगाखौनो जोङो मिथिंगानि बे समायना रमायना महरफ्रा बे गासैबो जोंनि आबहावा जायहा जोंनो सामफ्रोमबो नांगौखौ होयो जों बे मिथिंगानिफ्रायनो मोनो आरो बे आबहावायावनो जोङो थांनानै दङ आरो ना बेखायनो आबहावाबो मिथिंगाबो बे जोंनि थाखाय जोबोरैनो गोनांथार आरोखि दा नोङो साननानै नायदो नङा होमबा आबहावा गुबुंले जायोबा बियो मानि थाखाय जायो होनदों मिथिंगानि जोबस्रांनायनि थाखाय नङा होमबा औ आहावाया मानि थाखाय गुबुंले जायो होननानै बुङोबा मिथिंगाया गाज्रि गोहोम मोननायनि थाखाय आरो बे गाज्रि गोहोमखौ आजिखालि दानि जुगाव माने सोर होदों बे मिथिंगायाव गाज्रि गोहोम मखौ जों सुबुं माहारियानो होनाय जादों आरो मि थिंगानो बेबायदि गाज्रि गोहोम मिथिंगाखौ आघात खालामनाय बेखौ जों सुबुं माहारिया खालामनानै लादों आरो मिथिंगाखौ आरो दा बे मिथिंगाया जादों जानाय लोगो लोगो आबहावाया गुबुंले जानानै आरो जों सुबुं माहारियानो मा ने बांसिन दुखु खस्थ' बा सैनांनाय बेमार आजारजों भुगिनांनाय बेफोरबायदिया बांसिन जोंनियाव जादों आरो नङा होमबा दा मोनसे आबहावा होननानै बुङोब्ला बेयाव थानाय गासैखौबो जोंनि जेनेबा सोरगिदिं थानाय जोंनि सामफ्रोमबो नुबाय थानाय गासै बो जोंनि मेगनजों नुनाय गासै मुवा बेसाद खनसे आबहावा नङा होमबा दं फां लाइफां बिदिनो जिब जुनारफोर दै बार सान्दुं अखा बे गास सैखौबो लानानैसो मोनसे आबहावा जायो आरो दा बियो आबहावाया गोगो गोथार जाबासो माने जोंनि देहा जोंनि गासैबो मानसियाबो गोगो देहा गोजोन मा होनो बेनि जिबनखौहाय जिउखौ खुंनो हायो आरो जुदि मिथिंगाया गोगोबासो दा जोंनियाव
दायो गोबां बेबायदिनो जोंनि आबहावाया गोदो जेरैमोन दा बिदि नंला गोबां गोहोम गोग्लैदों नुबाय नङा होमबा दा गोबांथार औ बिफां लाइफांफोरखौ जोङो दानफायनानै मानसिया बेबायदिनो ओ गावनि थाग्रा जायगा खालामनो लाबाय बे फां लाइफां हाग्रा बंग्रा दा बेनि जाउनाव जोंना गोबां अखानि हानाय बिबांफ्रा खमाय जालांबाय आरो बिदिनो बारनि बारनाय बारनि बेबायदिनो मोनसे गोजोन होनाय बार बारग्रा बेफोरो गैला दा सान्दुंनि दुंनाया जोंनियाव बारा जाबाय दा बेफोर गासै
औ
बे मोनसे मा बियो फिनजा थाइ होननांसिगोन आरो जों
औ नोंगौ
फिन जाथाय
उम नोंगौ नोंथां ओम
गौबायदि अखाबो हागौमोन सान्दुआबो नांगौ बेलाय माने बिदि जायो आरो माने नोंथाङानो साननानै नाय मोनसे दुवा गुवार मोनसे दुब्लि गेजेराव सान्दुं गोसायाव गसंनानै था आरो बे बेनि उनाव नोंथाङा फांसे बिफां सायख्लुमाव थानानै नायफै आरो बे एखे समावनो बै दुब्लि गेजेराव जुदि बार नाङाबाबो नों बिफां सिङाव थायोबा बेयाव बारनांनायखौ मोनदांगोन आरोखि नङाहोमबा दा बिफां थानायनि जोंनियाव मुलाम्फाया बेनो आरोना
औ नांगौ
सैबो औ जोंनि नांगौ गासैखौबो बिफां लाइफांयासो होयो नालाय दा बिफां लाइफांयासो जोंनो जों बि फां लाइफांनिफ्राय मा मोनो होनदों जों जाय अक्सिजेनखौ लायो जों हांखौ बोयो बेखौ जोङो अबेनिफ्राय मोनो होननानै जों गोदोनिफ्रायनो मिथिबोदों जेब्ला अक्सिजेन खौ जोङो लागोन बियो बिफांनिफ्राय फैयो बिफांनि बिलाइआ बेखौहाय जोंनो हगारनानै होयो होननानै जों लेखाफोराव उन्दैनिफ्रायनो सोलोंनो मोनबोनाय आरो ना
औ बेजों लोगोसे फिथाइ सामथाइ साया सायख्लुमबो मोनो औ
औ
औ
खालामनानै लाबाय जों सुबुङा आरो बिनिफ्राय गोबां कल कारखानाफोर नङा होनबा
औ नंगौ
फोर माने गोबां बायदि बे रोखोम मुवा नि बेबायदिनो ओ
नोंगौ नोंथां
फेक्ट'रिफोर दिहुनफैबाय जोंनि खा इयावनो
औ
बेजों लोगो बुंले जानायनि इफेक्ट फैगोन ना दा बे बिफां लाइफां आं दानफायनायखौ माने माबोरै एबा खमायहोनो हागोन नोंथाङा एसे बुंथिनानै होलाय।
ओ बिफां लाइफांखौथ' जोङो नांगौ जायो जेन'बा न' लुनो आ रिनो नांगौ जायो बेनि गेजेरावनो बिफां लाइफां खौ दानफायनाय खमायनो थाखाय खमायनोथ' हानाय नङा बिदि। थेवबो जों मा खालामनो हायो फांसे बि बिफां गायोब्ला बिदिनो फांथाम फांब्रै आलादा बिफां फिसा फिसा बिफां गायनानै लानो हायो ओ मोनसेनि जायगायाव फांसेनि जायगायाव फांब्रै बिदिनो गायनानै लाब्ला उनाव नांगौ समाव देरहैब्ला जों मोनो नो हागोन जेनेब्ला नांगौ जानायाव दाननायखौ जों खमायनो हाला खिनथु नांगौनि नाङा फाङा दानला बायनायखौ जोङो लाखिनो हायो आरो
औ नंगौ औ नंगौ खोनादों।
औ औ।
बिदिनो
औ बुं दे।
औ बुंदो नोंथाङा।
दा मिथिंगा होननानै बुङोब्ला जोंथ' जोंनिनो बिबान थाबाय बेखौ रैखा खालाम नांगौ नङा हमबा नङाबा सानसेबाबो जोंनावनो मोनसे गिदिर खैफोदा बियो फैगोन। दा नोङो साननानै नाय
हाग्रा बिफां लाइफांखौ दानस्रांनानै जोंनि मानसिया गावनो थानो थाखाय जायगा लाबाय। नाथाय दानि दिनाव जों साननानै नायोबा गोबां हाग्रानि जिब जुनारफ्रा जायगा थानो जायगा गैयिखाय जोंनि जायगाखौबो बिसोरो उल्थायायै माने दिस्टार्ब खालामफैनानै बा माने बेखौ गामिफ्राव हाबफैनानै गोबां न' बांखौ सिफायलांफिननाय बिदिखौबो नु दों आरो नों
नंगौ नोंथां बेजों लोगोसेनो दैमा दैमाफ्राबो हा गिसि खानाय हा खुख्लानाय दैमानि लाम मा नङालाबासिनो दैमाया लामा सिफ्लाय लांनाय बिफां लाइफां गैयिनि थाखायनो जादों नङा होमबा? मानो होनबा बिफां लाइफांनि रोदाया हाखौ खेबथानानै लाखियो। नङा होमबा नोंथां बे बिफां लाइफां गैयैनि जाहो होनाव मा जादों हा गिसिखादों हा खुरख्लादों बेफोर जानो हमदों। मिथिंगायारि बायदिसिना जाब्रथायफोरा जानो हमदों।
औ नोंथां नंगौ नोंथां नंगौ दा नंगौ बेखाय नो बिफां लाइफांखौ गायनांगोन। नङा होमबा औ दाथ' नोंथाङा दै बानानि खोथ था बुंदों दा दैज्लां जोंनियाथ' गोबां बेबायदिनो नै बे साननै सानथामसो अखा हानायावनो जोंहा गोबां जायगाफोराव गोबां खहा जानायफोर खौ जों नुबाय लामा दालां बायस'नाय बेखौ जों नुबाय। नङा होमबा दैफ्राबो बेबादिनो गोबां जोंनि जायगाफोरखौ सिलिंखार खालामदों दा बेफोरखौ नोंगौ रै खा खालामनायनि मोनसेल' लामा दङ होनोब्ला बे बिफां लाइफां गायथेनानै दोननाय। बेफोरजों जोङो हाखौ हमथा नानै लाखिनो हायो बेफोरखौ जों गायनांगौ आरो बेबायदिनो आरो फोसाबनायनि लामाखौथ' जों बेखौ खौल' नुखायो नोङो फांसे बिफां दानोबा फांनै फां थाम बा फांब्रै फांबा नो बिफां गायग्रोनांगोन बेनि उनावसो नों फांसे बिफांखौ दान फायनो हागोन नङा होनबा?
औ बेजों लोगोसे मा होनो प्लास्टिक आरिनि बाहायनायखौ खमायनांगोन जाहाथे हाफोरा गुबुंले जाया इयुनाव जाहाथे जोंङो आबाद मावनानै जानो जेबो जेंना फैया प्लास्टिकनि बाहायनाय बायदि सिना नांगौखौ नांगौ थारै बेसादफोरखौ जानला मोनला गारनाय बेनि थाखाय जों डास्टबिन बाहायनो हायो गामि गामिबो ओ लामाफ्राव। डासबिन बानायनानै दोनोब्ला साबसिन जायो होननानै आं सानो मानो होनो बेफोराव लामायाव गोलैना थानाय गाज्रि मुवा एबा प्लासटिक बेफोरखौ बेफोराव सोनानै गारनो हागोन नङा होमबा?
औ नंगौ नंगौथ'।
औ औ बेनि अनगायै आरोबाव मा राहा लानो हाबावो होननानै सानो नोंथाङा? औ
राहाखौथ' नोंथां गोबां जोंहा लानांगौ दङ। नङा होमबा बिदिनो नोंथां बुंनाय बायदिनोखा प्लास्टिकफोर गारनायजोंबो जोंनि हाफ्रा गोबां। खहा जादों जे माने प्लासटिकफोरा सेेवनानै थाङा होननानै जों मिथिखायो नङा होमबा ना गोबाव जुग जुग बोसोर थायो बे प्लास्टिकफ्रा बेफोरखौ नंगौ जोङो बेखौ रैखा खालामनो थाखाय बेखौ मोजां मोनसे डासटबिन फ्रावहाय दोनथुमनानै नङा होमबा जाय लानानै जों गारनांगोन गोबां बेबायदि जोंनि माखासे मानसिफ्रा बेफोरखौ खेल लायाखै माने बेफोरखौ ओरैनो सेवनानै थांगारग्रा बायदि जायगा लायालाबानो गारला बायदों। जेरावनो मोनो दोनलाबायदों औ आरो फारसेथिं बिराद गाज्रि नोंथां नंगौ प्लास थिकखौ बाहायनायखौ आंनिबाथ' फुरा खमायनांगौ आरो। मानो होनबा बेखौ हायाव गारबाबो हानि हानि बेबायदिनो खौ जों सावबाबो मा बिनि ओंखारनाय उखुन्दैफ्रा आबहावाखौहाय गुबुंलेखा खालामहैलायबाय आरो दा औ ओरैबो जाया ओरैबो जाया बेखायनो। आंनिबा नंगौ प्लास्टिक बाहायनायखौनो बन्द' खालामथारनांगौ आरो बेखौ सल' लामाखौ नुदों आरो प्लास्टिकनि बेलायाव हा गुबुंना होनायनि बेलायावनो।
औ नोंथां।
दा अब्ला नोंथां औ नोंथां औ औ। गोजोननाय मोनबाय नोंथां नोंथांजों गोबां बेबायदि मिथिफेरै बाथ्रा। बाथ्राफोरखौ सावरायलायनानै मिथिबाय नोंथां।
औ गोजोननाय थाबाय।